औ नोंथां खोनादों ना? ओ बिदिब्ला नोंथाङा मा मावगासिनो दायो?
अ आङो दोङो ओरैनो फ्रियान फ्रियानो रायलायजागोन।
अ अ अब्ला गोजोनथोंनो नोंथां।
औ गोजोनथों।
उम दिनैनि बे समबार दिनाव आङो गोजोन फुंबिलिखौ नोंथांनिसिम ओ गाहाम हामग्लायनाय थाबाय।
औ नोंथांनिसि
ओ दायो बिदिब्ला नोंथाङा नोंथाङा फ्रिब्ला आङो मोनसे आयदा लानानै नोंथांनिसिम सावरायनो फैदों। ओ आबादनि सोमोन्दै दा ओ अ अ आङो गावनि बिबुंथिखौ लाग्रोनि।
औ
दा आबादनि सोमोन्दै होनोब्ला जोङो जों गोबांखो नुनो मोनो। जोंनि गामि ओनसोलफोराव जोङो माइनि आबादखौ दोनथ'नानै माइनि आबादखौ जोङो जोबोद सावरायनाय जायो। दा बेखौ दोनथ'नानै आं गुबुन आबादाव थांनि ओ जेरैहाय जोंना दैज्लां बोथोराव जों नुनो मोनो ओ बिब्दिनो ओ गिसि आबाद बे गोरान आबादखौथ' जोङो ओ मेसें बोथोरावसो मावखानाय जायोलाय आरो
औ
दा जोङो गिसि आबाद होनोब्ला बिदिनो ओ एप्रिलफोरनिफ्राय स्टार्ट खामनानै बा जागायनानै जोङो जुनफोरावनो मोननाय हेन जोङो मा खालामना लायो फाथोफोरखौ गायनायखौ जों नुनो मोनो।
औ
थो आरो न'फोराव बारिफोराव जोङो लेस्रा गायनायखौ जों नुनो मोनो। आरो एप्रिल दानफोराव नोंथाङाथ' मिथिखागौ। ओ जुखामखौ जों खनाय जायो बा जुखामखौ जोङो माबानाय जायो जोङो ओ जुखाम गायनायखौ जोङो जानुवारि फोरावनो नुनो मोनो दा जानुवारिफोरावथ' मेसेंनिसो जाहैबाय दा जोङो गिसि आबादखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला न'फोराव ओ लेस्रा बिदिनो ओ भिन्दिफोरखौ जों नुनो मोनो।
औ
ओ लोगोसे आरो उम मा मा आबाद जों नुनो मोनो गिसि आबादहै जोङो लेस्रानि अनगायै जोङो जिंखा थाइबें बेफोरखौ जोङो ओ जोंनि गामि ओनसोलफोराव नुनो मोनो दा जोङो ओ आबादखौलाय मानोथो मावो होनोब्ला जोङो आं बिबुंथिखौ मोजाङै लाखिनो जे जोंनि गामि ओनसोलफोराव आबादखौ मावो होनब्ला सोरबा सोरबा गावनि देहाखौ नायनानै बा ओं गावनि हेल्थखौ नायनानै बिसोरो मा खालामो न'आवनो हासार होआ लासिनो बा रासायनारि इउरियाफोरखौ बाहआ लासिनो बिदिनो गोबोरखि हासारजों सारजानाय बे फोथांजानाय मोजां गोग्गो मैगंखौ बिसोरो जानानै गावनि देहाखौ बासायनो नागिरो। आरो फारसेथिं सोरबा सोरबा फालांगि खालामनो थाखाय बा बेफार खालामनो थाखाय बिसोरो गावनि जिउ खुंनाय राहाखौ नागिरनो थाखाय बिसोरो ओ गावनि न'आवनो बा बारि बनायना लायो आरो बे बारियावनो गोरानबो खेथि गिसिबो मोननैबोे खेथिखौ बा आबादखौ मावनानै बिसोरो फालांगि खालामनानै जायो। आरो गुबुन फारसेथिं ज जों नुनो मोनो जायफोरा उम गुबुनजों रानज्लायनानैबो जायो न'आवबो रानज्लायनानै जायो। न'आवबो जायो बिसोरो मा खालामो? जेखि जाया बिसोरो बाहेरनि मैगंखौ बा हाथाइनि मैगंफोरखौ ओ बायस'नानै जानो हायां माब्लाबा माब्लाबा माब्लाबा सोरबा सोर सोरबा ओ जानो गैयि मानसिफोरा मा खालामो बिदिनो न'फोराव बायनानै लाय गोबां समावनो जोङो नुनो मोनो मैगंनि दामा माब्लाबा ओरैबायसा जाना होयो दावखोना होयो आरो माब्लाबा खमायना होयो। बे दाउखोफुनाय समाव जेब्ला जोंनि बारि बेयावनो मैगं थाइगंफोरा थायो बे जोंनि थाखाय जोबोद मोजां मानो होनोब्ला जोङो हासार गोनां बे इउरिया हासार फोर होलानाय बे बाजारफोराव हाथायफोराव फानलानाय बे मैगंफोरखौ जास्लायस्लाय नवावनो गोबोरखि हासारजों फोथांजानाय बे मोजां गोग्गो मैगंफोरखौ जों जानानै गावनि हेल्थखौबो गाव गावनि ओ देहाखौबो मोजां लाखिगोन आरो रांखौबो जोङो सुंथानो हागोन। दा जोङो गोबांखौनो नुनो मोनो जायफोरा माहाजोन बा धोनि धोनि मानसि फोरा मा खालामो बिसोरहा बारि गुवार दङब्ला बिसोर मा खालामो बारियाव बिसोरो मोजां मैगं थाइगं थाइबें जिंखा बेफोरखौ गायनानै लायो। लोगोसे जायफोरा टाउनाव थागोन जों टाउनाव थानायखौथ बारिफोरखौ गदोर गदोर नुवा दा मा खालामो बिसोरो गावगायसोर फोरनि बै बिबार गायग्रा फुल टाबा बेयावनो बिसोरो गायनानै लायो दा मानला होयो बेफोरावनो जोगोनारफोरखौ
औ
दा जों बेफोरखौ नुनो मोनो जा दायो आङो दैज्लांनि बाथ्राफोरखौ बा आबादनि सोमोन्दै आं बुंलांबाय दा आं मेसेंनि फंनैसो बुंनो। मेसेङाव जों गोबारै गोबाङैनो जों नुनो मोनो बेसर आबाद बेसर आबाद दा जोङो गिबियावनो बे मावनो होनोब्ला जों नुनो मोनो सासे ओ आबादारिया गिबियावनो फोथारखौ एवनानै लायो गुन्दै खालामनानै लायो हाखौ ट्रेक्टरजों नङाबा नांगोलजों बिनि उनाव जों नुनो मोनो बेसर बेगर बेसर बेगरखौ जायखौ जों प्रिभियासलि सेभ खालामनाय थायो बा जो आरो ओ नार्सारिफोरनिफ्राय जोङो बायनानै लाबोयो। दा ओ आबादारिफोरा मा खालामो बेखौ फोनानै होसिगोन आरो सारगिदिं मा खालामो आबादनि सोरगिदिं टेप नङाबा माबा मोनसे दाउ होखारग्रा बादि फुटला बनायनानै दोनगोन जायखौ
औ
ओ दाउफोरा नुनानै गिना खारो आरो बेनि जाहोनानो जाहैबाय दाउफोरा दाउथु दाउस्रि दाउ सखा फोरा मा खालामो ओरैबायसा बेसर बेगरखौ फोदावनो हायो बिसोरो जाना होफायो एरलाना होफायो बिनि जाहोनावनो आबादारि फोरा बिसोरखौ होखारनो थाखाय बेफोरखौ बाहायनाय जायो जोङो नुनो मोनो बेसरा जेब्ला एसे जौवो जोङो बेखौ डाबोल फायदा बा डाबोल जोंहा मा जायो मुलाम्फा जायो जेरावहाय जोङो बेसरखौ जोङो ओ खानानै फानोबो जोङो जानो थाखाय मैद्रुबो जानाय जायो आरो थावजोंबो सेरना जानाय जायो
औ
आरो जेब्ला बियो बेगर होगोन बेगर होनानै बि उम बिबार बारखांनानै बे बेगर होब्ला जोङो बेखौ फोराननानैहाय ओ बेगरखौ बख'नानै मा खालामगोन थाव फेरेदनायबो जायो दा बेसरखौ बेसर गायबोला जोंहा दाबोल मुलाम्फा जायो आरो दा आं नोंथांमोननिसिम ओ मिथिनो लुुबैदों जे नोंथांमोननि गामियावहाय आ गोरान एबा गिसि आबाद मोननैखौबो बोरैहाय मावनाय जायो
अ औ औ नोंथाङा जिहेथु बायदि बुंलांदों बे आबादनि आबादनि सोमोन्दै मोजाङानो थ' नोंथाङा जेरै बुंलांदों जोंनिथिंबो बाङाय बिदि दायिपनिनो मावनाय जायो आरो एखेफ्रामानो थ' आबाद होनोब्लाथ' जोंहा बांसिनानो मानसिफोरा आबादखौ मा आ मावनाय जायो आरो
बेनो जाहैबाय जे आबाद जेरैहाय नोंथाङा बुंलांदों गोरानाव मावग्रा आबाद दा बेलेग गिसियाव मावग्रा आबादा बेलेग जेरै गोरानाव मावग्रा आबाद जेरै फानलु आरो नोंथाङा बुंलांदोंमोन बेसर
औ औ
आरो गोबां गोबां रोखोमनि दं जेरै आलुफोर आरो बिदिनो आरो गिसियाव माव ग्रा होनोबाथ' जोंहा माइ बिदिनो लेस्रा सबाइ आरो बिदिनो खुसेर हारि गोबां रोखोमनि दं आरो थ' गोरानाव मावग्रायाथ' गोरान गोरानावसो मावखानाय जायो बेलेग गिसियाव बा गिसियाव बेलेग जायो बियो थ' होमब्ला आङो नोंथांनियाव एसे फोरमायनि थ' जोंनिथिंहाय माने गोरानावहाय फानलुनि आबाद फानलुनि आबादखौबो गोबां मानसिफोरानो मावो बेखौ आङो नोंथांनिसिम एसे फोरमायनि खोदोंना औ थ' फानलुनि आबाद होनोब्लाथ' जोंहा बांसिनानो बेखौ फालांगि खालामनो थाखाय मावनाय जायो। फार्स्टआवनो जोंनो नांगौ मोनसे जायगा। जायगा गोरान जायगा। बेयाव जोङो उ बेयाव जोङो बेखौ टेक्टरजों मोजाङै एवो थ दानि जुगावथ' जोङो बिदि मोसौदों एवनायखौ नुनो मोनला बांसिनानो मेचिनजोंसो जाजोबबाय।
बिदिनो एवग्रोसि एवग्रोनानै बेखौहाय मोजां। खालामग्रोयो आरो मोजां खालामग्रोनानै ओमफ्रायो बिनिफ्राय मो न'आवहाय जोंनि न' थाग्रायावनो एबा मोनसे फोथार नङाबा मोनसे जायगा बेयावहाय जोङो माने आलि खोनाय बायदि मोनसे हा खौ गोजौ बानायनानै बेवहाय जोङो बे मा होनो फानलु जिहेथु जोङो फोदाननो थाखाय बेखौ दोनखानाय बोसोर खायफाया दोनफाय दोनखायो फैगोन बोसोरनि थाखाय फुलि फानलु फुलि जागायनो थाखाय थ खायफाया बेखौ बाजारनि बाजारनिफ्राय बायनानै हेलायो आरो थ बांसिनानो दोनखायो बेखौ बिखौहाय जोंङो देनानै बिनि बिगुरखौ गारनानै जोंङो बिनि बेगर बेगरखौ लायो आरो बिनि बेगर बेगरखौ लानानै ओमफ्राय हिस्ट्रियाव दोनथुमनानै हिस्ट्रिखौ हिस्थ्रिखौ मोजांङै खायो आरो। खानानै ओमफ्राय बेखौहाय जोंङो सप्तासे एबा सानब्रै बिदिनो जोंङो सोमनानै दोनो जाहाथे जाथे बियो गाजा बेरो आरो थ' बिनिफ्राय जोंङो बेखौ गाजा बेरनायनि उनाव जोंङो सप्तासे बा सानब्रै सानबा बिदिनो बिनि उनाव जोंङो बोखांनानै बेखौ बे मा होनो गोजौ खालामनाय होनो हायावहाय जोंङो बेखौ माने फैयो आरोना थ' बेखौ फोना औ फोनानैहाय ओमफ्राय बेखौ जोङो मोजांङै बेरथों जाहाथे गाजा बेरो बेनि थाखाय जोंङो थालिर बिलाइ एबा प्लास्टिकफोरजों जोंङो बेखौ मोजांङै खोबना दोननो आरो जाहाथे बियो बेखौ बेलेग दाउफोराबो एरस्रनानै जायै बायदि आरो मोजांङै बेरनाय बायदि बिदि खालामना दोनो आरो।
थ' बिनिफ्राय जोंङो बिखौ मोजां बियो बिदिनो बेखौ जोंङो सप्तानै एबा सप्ताथामनि गेजेरजों जोंङो बेखौ बोखारो आरो जिहेतु बेयाव खोबदोंमोन प्लास्टिक एबा मा होनो थालिर बेखौ जोंङो बोखारो जेबोब्ला बियो फिसा फिसा फानलु बेगरा गाजा हरो अब्ला जों बेखौ बोखारनाय जायो। थ' बेनिफ्राय जोंङो बेखौ बोखार बोखारना होयो जाहाथे मोजांङै गोजौ जाफैनो आरो त बिनिफ्राय जोंङो मोजाङै हासार हासार आरो हासार होनाय जायो हासार आरो। बिदिनो दावाय मुलि बिदिनो होनाय जायो जाहाथे बेयो मोजां जौनाय बायदि। आरो बेयाव हाग्रा थानायफोरखौ जों फुनानै होयो त' बेनिफ्राय बियो गोजौ जागोन गोजौ जानानै ओमफ्राय जिहेथु गायजानाय टाइम जागोन। अब्ला जोंङो बेखौ फुनानैहाय जोङो बे मोजां खालामनाय हा जिहेथु गायगोन जोङो फासाव बुंदोंमोन टेक्टरजों एवनाय एबा बेयावहाय जोङो लांनानै गायसिगोन आरोना मोजां हासारजों लगायनानै गायथिगोन। आरो बिनि उनाव जोंङो गायनानैहाय बिखौ इदिनो ओं गायनानैहाय जोङो मास मोनसे एबा देर माससो थानानै जोङो बेखौ माने मा होनो बिखौ बिथा होसिगोन आरो। खोनादोंना?
औ औ खोनादों।
औ बिथाखोसिगोन। थ' बिथा खोनायनि उनावहाय जोंङो बेयावहाय बिदिनो दै होलाय बिथा खोलाय खालामसिगोन जे जा जाहाथे बियो मोजां जौवो बेनि थाखायबो हासारफोरखौ होनाय जायो। आरो बिदिनो जाहाथे बियो जे जेब्लानिखि बियो बिबार बारा अब्लानिखै जोङो बियाव माबा बिथाखो खोनाय खोनाय जायो आरो।